नोंथां खो ओ देनाय बुंनायसाय मामोन
मा खालामदों नोंथां
औ औ नोंथा आं नै दा ओंखाम जाखांनानै ओ दसे जिरायगानो दङ बोथोराबो जोबोद गरम नालाय बेखायनो आङो बाहेरावहाय जिरायनानै दङ आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो
नै आंबो बाहेरायावनो दङ जिरायथ'नानै दसे जा गरमखा बोथोरा बे सानैैसो
ओमफ्राय नों नोंथांना खबरफोरालाय बोरैथो
खबरा दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो दंनायालाय एगजामबो जोब्बाय नालाय ओंखायनो एसे फ्रियावनो दंथ'यो नोंनालाय
आंबो बिदिनो फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां क्लास बो गैया इजामबो गैया बेफोरनि थाखायनो बरिंनो हारसिंनो जिरायलाबायनानै दं बार जालाबायनानै दं बाहेरायावहाय बेबायदिनो नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोना मामोन नोंथाङा बुंनानै होनायसै एसे
औ जाहोनाथ' दङ माबा मा होनगोन नोंसोरनि मा होनगोन बैसागोनि सोमोन्दै एसे मोनथिनो नागिरदोंमोन आङो माबादि एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला थ' बे बैसागुखौ बयबो फालिनाय जायो बुहुमाव थानाय बयबो बर' सुबुंफोरानो बैसागुखौ फालिबोगासिनो दङ। बैसागु बेफोरबायदि बैसागु फालिनायावहाय गोबां गोदान गोदान नेमखान्थिफोरखौ आजावनानै लादोंब्लाबो बै बसागु बैसागु फालिनाया आथिखालावबो बर'फोरनि गेजेराव थांनानै दङ आरो नोंथां बेबायदिनो बेबायदिनो जोंनि गामियावबो बैसागु फालिनायाहाय आथिखालावबो आथिखालसिमबो दङ । बेबायदिनो ओ बे बैसागु फालिनायावहाय गोदानखौबो आजावनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। मोनदों आरो नोंथां। जोंनि गामिनि बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' सैत्र दाननि जोबथा सानखालि मोसौखौ थुखैयो आरो बे खालिनो गोखा गोखै जानानै बे बोसोरखौ बिदाय होयो आरो जोंनियाव नोंथां
औ नंगौ।
ओ मोसौ थुखैनाय होनोब्ला ओ मोसौ थुखैनायावहाय फुङावनो सिखारनानै आबादारिफोरा गावबा गावनि मोसौखौ दैसा एबा दैखर दैखर एबा दै दैसा दैखफोर गोयि ओ खाथियाव गोयिफोराहाय खुंङानि दै ओ आथिखालाव आं नुनोमोनबोदों आरो बेबायदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै था बायदिसिना फथा गोजा गोसोम बायदि गाबनि फोननानै मोसौखौहाय लि आरो बां रिंखब बायदिफोरखौ लानानै ओ थाराय बायदिखौ लानानै आरो फान्थाव लाव बायदिखौ खुबै खुबै मोसौखौ बुयै बुयै मेथाइ रोजाबनानै दुब्लिसिम होनानै लाङो बे दिनखालि मोसौखौहाय गोदो गोदाय जोंनि गामियावहाय मोसौखौ दोनदाल एबा दिरुंजों खानाय जायामोन आरो नाथाय आथिखालाव नाथाय आथिखालाव मोसौफोरखौ दोनदाल होनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बे बेबायदिनो मोसौ थुखै मोसौ थुखैखांनायफोरा जोबजोबखांनानै बेबायदिनो ओ मोनायावहाय न'खरनि आइजोफोरा बायदि मै खुंखा दिंखिया बायदि खाथिंनानैहाय ओम बेबायदि खुंखा गोखा जानानै बे बोसोरखौ बिदाय होयो आरो बेबायदिनो बे ओ बिनिफ्राय ओ बैसाग दाननि से अक्ट' खालिहाय जोंनिया बाथौ ओ बाथौ मन्दिरावहाय आर'ज जायो। बेखालि आर'ज ओ आर'ज आं जोबखांनानै उम आर'ज ओ बे दिनखालिनो बैसाग दाननि से अक्ट' खालिनो जोंनिया गामि गामि बाथौआरिफोरा न'खर न'खर न'खर बाथौआवहाय फुजा होनाय बेफोरबायदि जायो बेफोर फुजा होखांनानै न'खरनि सुबुंफोरा मन्दिराव थाङो मन्दिराव थां थांनानै आर'ज खालामो। खालामनानै गथ' आर'ज जोबखांनानै माइनाव थिनखांनानै गथ'फोराहाय गिदिरफोरखौ खुलुमो बोर लायो आरो गिदिरफोरा उन्दैनो बोर सानस्रियो। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनिफ्राय उ बेफोरबायदिया जोबजोबखांनानै प्रसाद बायदि जाखांनानैहाय गावबा गावबा गाव न'आवहाय फैनानैहाय दिंखिया बायदि एवनानै बे खालि एकस' एक दिंखिया एव- नानै जानाय जायो आरो नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि जायोब्ला बोसो ओ बोसोरावहाय बेमार आजार दाजाथों बेफोरखौ फोथायनानै जायो होननानै बुंनाय जायो। अ नोंथां आं मोनसे बाथ्रा बुंनो - थालांदों उम बे ओ बेखालिनो सोरांसि सोरांसि समावहाय ओ ओ सत्रालि सिफुं सुनाय होननाय खोनानो मोनदोंमोन बेबायदिखौ जोंनि खाथि खाला दङ होननाय खोनानो मोनदों आरो नोंथां। ना नाथाय आं बेखौ नुफेराखै आरो बेबायदिनो सथ्रालि सिफुं सुयोब्ला जिबौनि बिदैया गला जायो होननाय बाथ्राखौ आरो खोनानो मोनदों आरो नोंथां औ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो ओ बैसागुनि से थारिका जोबनायनि उनाव बैसाग दाननि नैथि नैथि खालारनिफ्राय उम बैसाग दाननि नैथि खालारनिफ्राय गामिनि न'खर न'खर बैसाख ओ बैसागु मागिनो ओंखारो गामिनि गथ'-गथाय, बोराय-बुरै, सेंग्रा सिख्ला गासै गासिबो ज' ज' ओ ओंखारनानै खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि बर'फोरनि दामग्राफोरखौ लानानै रंजा बाजा खालामनानै खुगा मेथाइ रोजाबनानै ओ मोसायो रंजायो मागिनानै मोनबोनाय माइरंफोरखौहाय उम रायजोहैनो ज' नो ओंखाम जानाय जायो बेफोरबायदि खौ नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो नै थारिख नै थारिखावहाय बे मागिनाया जोबाब्ला बैसाग दाननि थाम थाम अक्ट' ब्रै अक्ट'सिम मोसानाय जायो आरो नोंथां
औ
बैसाग दाननि स्नि अक्ट' खालिहाय जोंनि गामियावहाय ओ बैसागु फांसन खुंनाय जायो बे फांसनहाय बे फांसन ओ फांसन खुंनायनि फांसना हराव जायो बेबायदिनो सानावहाय फुंनिफ्राय ओ फुंनिफ्राय मोनासिम गथ'फोरनि खेला दुला बोरायफोरनि बुरैफोरनि बायदि खेला होनाय जायो जेरैबायदि गथ'फोरनि खारनाय बारनाय ओम काबादि बायदिफोरखौ होनाय जायो। बेफोरजों लोगोसे बोरायफोरनि दिरुं बोराय सेंग्रानि दिरुं बोनाय बुरै सिख्लानि दिरुं बोनाय आरो ओम ओ बोरायफोरनि थिं बुनाय बुरैफोरनि थिं बुनाय बायदिफोरखौ ओ बायदिफोरखौ जोंनि गामियावहाय खेला होनाय जायो आरो। बेबायदिनो मोनानि समावहाय रंजा जाबा रंजा बाजानाय जायो बेबायदिनो हरनि ओ बेबायदिनो हरनि समाव सिंगारफोर एबा मेथाइ खनगिरिफोरखौ लाबोनानै मेथाइ खनहोनानै गामिनि सुबुंफोर आरो खाथि खालानि सुबुंफोरा रंजा बाजा खालामफैनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथांमोननि गामियावहाय बैसा- गुखौ खुंनाया माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो होनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां गोजोननाय था- बाय नोंथांनिसिमबो फोरमायनायनि थाखाय। जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बैसागुखौहाय बिदिनो फालिनायखौ नुनो मोनो होमबाबो एसे आलदा जायो आरो ना जोंना जोंनि ओनसोलावहाय थिग बेबादिनो जोंनाबो सै- थ्र दानि जोबथा सानावहाय बिदिनो मोसौखौ माबा खालामनाय जायो
थुखैनाय
थुखैनाय जायो औ बेबायदिनो जोंनाबो बिदिनो बिलो बा दैसा सेराव थांनानैहाय मोसौखौ लांनाय जायो बिदिनो थुखैहैनाय जायो बेनि उनावहाय लाव फान्थाव बिदिनो हाना दोननायखौ मोसोनोहाय गानहोनाय जायो आरो माला बेदिनखालि बेनिफ्राय आरो बेनि थाखागा हागाखौबो गोदान होनाय जायो बै दिनखालि मोसौनि बेनि उनावहाय आरो लोगोसे जोंना बेबायदि माबा माबा गोसोम माबा फुथा माबा होनाय जाया बे खालि जोंनि ओनसोलावहाय मा होनगोन बेखौ फुथा फोनाय जाया जोंना मागोआव सो फोनो बिदिखौ जोंना बैसागु आव बिदि फोना बेयाव औ बेखायनोसै आलदा ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बेदिन खालि जोंनाबो मोसौखौहाय थुखैनानै माबानानै बै दिनखालि बेनिफ्राय जोंना मा ओमफाय जोंनि बे दिनखालि जोंना
गासैबो गामिनि सें माबा बोराय बुरैफोराहाय नसे न'खराव ओंखारनानैहाय
ओं
बै बेलासियावहाय जोंना बेबायदिनो बै दिनखालि मोसानो थाखाय जोंना बिनि सना माला बिदि हाना जायो आरोना हानाय जायो आरोना गाननो थाखाय माने बैसागो एकटारिक खालि मोसागोन नालाय बिनि थाखायनो बै सैत्र' दाननि जोब्था सान खालिबेलासेयावहाय जोंनिया अम माबा गामिनि नसे न'खराव ओंखारनानै बेबाय बिदिनो माला बिदिनो सना माबा माबि हानाय जायो आरो। देलायनो टाइपसोरो ओमफ्राय बेखौहाय बैसागनि से खालार खालि गानगोन आरो बिसोरो बिदि बेनि उनावहाय बेबायदिनो से खालारावहाय जोंना फुंङावनो दुगैस्रां लोबस्रां माबा बेवहाय बाथौआवहाय माबा माबा होनाय जायो फुजा बेबायदिनो थैना थांनायफोरनो था खाय आरो माबा बावो जोंना
मान
मान बावो औ बिदि बेबादिनो माबा आरो गिदिर उन्दैखौ खोलोम गिदिरा उन्दैखौ बर होगोन बिदिनो उन्दैया गिदिरखौ खोलोमगोन बेदिनखालि गासिबो न'खराव बेबादि आरो फुंङावनो बेनि उनावहाय जोंना बेलासियावहाय गासिबो रायजो राजा फोराहाय ओंखारनानै बेबादिनो बैसागोखौहाय रंजायो बे दिन खालि ओमफ्रायहाय सना हाना दोननायफोरखौ माला बेखौहाय गानसिगोन आरोना मोसानो थाखाय बैदिनखालि बेहाय बेखौ गाननानैहाय मोसायो मोसानानैहाय गासै जोंना माने गामि गिदिर नालाय ओंखायनो जोंना सानसेयाव न'खरनै ओंखारो आरो ना न'खरनै न'खरनैल' बिदि सानसेयावहाय न खरनै बेबायदिनो सा न'खरनै न'खरनै बेवहाय गोबां जानाय लोंनाय बिदिनो होयो आरो। जोंनिया जु बोहोनाय जायो जोंनि बेयावहाय बैसागु बैसागुआवथ' माथो जु बिदि बाहायनाय जायोना। बैसागु बोथोराव जु बेनिफ्राय ओमफ्राय आरो सा-साखनि माबा अमा दाउ बिदिनो मथर भाजा आरो थास' ना फाम बेफोर बुस्थुखौ होनाय जाया आरो बैसागुआव जोंना। बेबायदिनो बेबायदिनो जोंना जोंनि ओनसोलावहाय सात दिन फालिनाय जायो बैसागो बोथोरखौलाय बैसागोखौ सानसेनि बेवहायनो रंजानाय जायो न'खरसेयाव न'खरनि-न'खरनि बेबायदि आरो बिनि अन जायोबा आरो जोंना जोबथा सानखालि स्नि सानखालाव बेखालि जोंना मा होनगोन उम बै जे मा होनगोन जोंनियाव जे स'ना माला हादोंमोना बैखौहाय दैयावहाय फोजाव हरनाय जायो आरो बै दिनखालि सान स्नियाव सात दिनाव। बेखौहाय दै सायाव फोजाहरनाय जायो आरो
उम औ
थिग बेबायदिनो बेनिफ्राय बेयाव मोननाय फैसा माइरंफोरखौहाय जोंना बिदिनो बुथुमनानै उनावहाय जेब्ला मा होनगोन लाङा फुजा होनगोन ना मा होन दिङा फुजा नोंसोर मा होनो नोंसोरनिखि?
जोंनिथाय जो ओं ओं
जोंनिथिं लामाामारा होनो।
औ औ
बेवहाय बे फैसा मोननाय माइरं बेखौहाय बेवहाय जानाय जायो आरो जोंनियाव ओंखाम बै बै मोननाय फैसा आरो माइरंफोरखौ बेवहाय बाहायनाय जायो लाङा मारायाव थिग बेबायदिनो जोंना बैसागो बोथोरा सात दिनाव जोबना थाङो। बेबायदि आरो ओमफ्राय हाय आरो लास्ट बैसागुआवहाय जोंना बिदिनो गामियावहाय खेला-धुला होनाय जायो बिदिनो फांसन खालामनाय जायो आरो स्टेस आव बेवहाय‌ जोबथा रंजाहैयो आरो लाास्त‌आव थिग बेबायदिनो गथ'फोरनि गेलेनाय माबा नाय बिदिनो मोसानाय, मेथाइ खननाय बे जोबथा थामजि माबायाव बैसागोनि बेयावहाय फोजोबनाय जायो आरो
औ बिदिब्ला दा नोंथां जोंनाबो समा जाबायमोन जों रायलायखौ बेनाव फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ
ओं नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय मानो होनब्ला नोंथांमोननि जायगायावहाय गोबां आलादा बैसागु खुंनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनानै मोननायनि थाखाय एबा ओ फोरमायनानै होनायनि थाखाय नोंथां-नोंथांनिसिम गोबां रोजा-रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।